हेल' हेल' नोंथां।
औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
आं मोनसे कुइसन साननो नागिरदोंमोन आंनिया मानो लासै लासै खोनायो?
मिथिया नोंथां नोंना जोबोद लासै खोनाफैयो।
माबा मोनसे थुनांगौ नामा?
एसे प्रब्लेम जानानै दं बे।
औ दा गोबां मानसिफ्रानो बुंङोदि आंना लासै लासै खोनायो।
इयारफनफोर लादों खोमा?
हेडफनथ' लायाखै आं।
होनबा मायाबा मोनसे दिडिभाइसआवसो सिङावसो माबा मोनसे प्रब्लेम जानानै दंदां।
जानो हागौ।
औ नोंथां आं दिनै माने नोंथां। बिदिनो जोंथ' नुबोबाय गोबांनो बिदिनो गोबां रोखोमनि मिथिंगाय खैफोद जायो जेरै दै बाना हा गिसिखानाय बांग्रिं मावनाय। बिदिनो सारअन्थाइ गावनानै बिफां लाइफां राननाय। आरो गोबां रोखोमनि माने नुबोगासिनो ना गोदोनिफ्रायनो नोंथां। माने आं माने बे मिथिंगायारि खैफोदफोरनि बागैसो माने नोंथांजों एसे सावरायनो सानदों आरोना।
मिथिंगारि खैफोदनि सायाव।
औ होनोमबा आं नोंथांनाव मोनसे मिथिंगायारि खैफोदनि बागै सोंगोरसै। आं नोंथांनाव बिदिनो बांग्रिं मावनायनि बे माने बांग्रि मावबा मा खहा जायो माबारै जायो बिनि बागै एसे सोमोन्दै मिथिनो लुबै लुगैदों आरोना नोंथां।
बांग्रि मावनाय औ बांग्रि मावनाय बुङोब्ला बांग्रिंआथ' जोबोद गिथावना बुहुमनाङैनो जानाय जाग्रा मोनसे मिथिंगायारि खैफोद जों बेखौ होबथानोबो हाया। नङा होमबा जों बेखौ होबथानो हाया नङा होमबा बेयो मावनांगौबा। बेयो मावनांगौबो मावखागोन मावनायनि उनाव गोबां सिलिंखार खालामखागोन।
औ औ नंगौ नोंथां।
नि मोननै जाहोनानो जाबाय
जेब्ला ओ लैथो लैथोमायाव थानाय बा हाजोआव थानाय ओ जिहेथु अर्गें। ओ अर्गें बेरफ्रुनायनि जारैबो दारैबो जानो हागौ ओ बिनिफ्राय आरो ओ
हा सिङाव थानाय जिहेतु बुहुमनि सिङाव थानाय ट्रेक्टरनिक प्लेट होनो जायखौ
मोननै फ्लेटआ जेब्ला खारबाय थायो माने सरासनस्रायै बे थाखाय खिन्थु जेबोला बे ट्रेक्टरनि मोननै प्लेटआ गावजों गाव सौदावलायो अबोला। सौदावनायनि उनाव मा जायो बुहुमा मावग्लुंनो हमो।
औ
बुहुमा बे सौग्रावनायनि जाउनाव। ट्रेक्टरनिक टेक मोनसेया गोजौआव दावखोगोन। मोनसेया गाहायाव थांगोन। गोजौआव दावखोनाया हाजो हाजोमा सोमजिहोगोन आरो। गाहायाव
जिहेथु हाबसोलांनाय मोनसे प्लेटआ लैथो लैथोमा दैमा दैसा। बा हाखर जरना सोमजिहोनो हागौ।
ओम
बांग्रिं मावनायनि जाहोनाव गोबां खहा जानाय फोरनि गेजेराव आं बुंनो सानदों जेब्ला बांग्रि मावो अब्ला। सुबुंफोरा जिहेथु थानो थाखाय मोनसे माने थानो थाखाय। न' बां लुना थायो नङा होमबा गोजौ गोजौ बिल्दिं।
गोबां अख्रांमा मोनहैनाय बिल्दिं लुनाय बैफोर बिल्दिंआ। बिल्डिंआ माने बुहुमा मावनायनि जाहोनाव बेफोरो बायनो हागौ। बा जिहेतु अरगें बेरफ्रुनाय होनदोंमोन आङो
औ
बै अरगेंआ लैथोआव बेरफ्रुयोब्ला माने लैथोआव बेरोब्ला जिहेथु लैथोनि दैया जोबोद गोजौआव दावखोनानै दै बाना लाबो लाबोनो हागौ जायखौ जोङो बुङो सनाामि जायनि जाउोनाव गोबां जिब जुनार मानसि आबाद नि खहा खालामनो हागौ आरोना बेनो आरोना बांग्रिं बांग्रिं मावनायनि मेन जाहोना
नोंथांनाव होनबा माने बांंग्रिं बागै गोबां माने एक्सपिरियेन्स रोंनाय मिथिनो मोन्दांथिफोर दं आरो ना नोंथांनाव
औ आं आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंहरनो नागिरदों
औ दे नोंथां सों
जिहेथु दैबाना
औ
दै बानाया बोरै जायो आरो मा मानि बेसेबां खहा खालामनो हागौ खोन्थाहरलाय आंनो
जागोन दे नोंथां होमबा गिबियावथ' दै बानाया माने गोबां अखा हाबाय थायोब्लाथाय गिबिसिनै जायो। होननाय खोनायो आरोना नोंथां माने गोबां थाद'नाय गैयै माने अखा हाथाबबा थानाय बिदिनो सय दिन सात दिन बिदिनो गोबां दस दिनसो हाबाय थानायावबो माने दैबाना जानायनि मोनसे रिजोन आरो ना नों बेबो आरो गुबुन फारसे बिथिं माने आथिखालावथ' गोजौ गोजौ गिदिर गिदिर हाजोमाफोरनिफ्राय माने बर'फोर रान गोबां बिबाङै माने आवलिबोनो हमगासिनो आरोना गोख्रैनो बेबायदिबो माने गोख्रैनो खै आवलिबोनायनि जाउनाव जोंनि बे हायेन जायगासिम बोहैबोनानै माने दैबाना सोमजिगासिनो आरोना आरो बिदिनो गोबां अखा अखा हानानै बिदिनो बिलो बिलोमाफोरनि बान्दोफोरा गुरै जानानै बिदिनो लाखिनो हायै जानानै माने बे बान्दोफोरखौ सिफायबोनानै माने दैयाहाय जोंनि बे थाग्रा जायगायाव फैनानै गोबां दैबाना सोमजिबोनो सोमजिहोगासिनो आरोना दैबानानि जाहोनाव माने गोबां रोखोमनि माने गेदेर गेदेर प्रब्लेम जानो जायो आरोना खायसे बिदिनो दैबाना जायोब्ला माने जों जोंनि जाग्रा आदार एबा थानाय जायगा जेरै जोंनि आबादथिलि मैगं फोथार बायदिफोरा माने गोबां दैबानानि जाहोनाव सिलिंखार जालांनो हमो आरो आरो फारसेथिं बिदिनो गोबां बिबांनि जोंनि बे जोंनि बे न' बांफोराव गायनाय मैगं थाइगंफोरा ओरैनो दैजों बोहैगार लांजोब जायो आरो आरो बिदिनो जोंनि फोनाय माइ बायदि रोखोम आबादफोराबो माने दैजों खहा खालामजायो आरो दै बानाया माने बिदिनो सुबुं एबा जिब जुनारनाव गोबां गोबां बायदि रोखोमनि गुबुन गुबुन बेराम रोगाना लाबोफायो आरो ना दैबानानि गेजेरजों बिदिनो बेफोर बेरामफोरनि मादाव कलेरा टाइफयड जन्दिस मेलेरिया माने गोबां गाज्रि गाज्रि बेराम दैबानानि गेजेरजों माने सोमजियो आरोना सुबुं माहारि आरो जिब जुनारनि गेजेरजों आरो दै बानानि थाखाय जोंनि गोबां धोन सम्पति खहा जायो रां रुफा जि जोम जोम थाग्रा न'नि गासैबो माबाफोरा माने दैयाव थांजोबनांगौ जायो आरो दैबानाजों हालाय हाफाय जानांगौ जायो सुबुं माहारिफोरा माने दैबाना सोमजियोब्ला आरो बिदिनो माने गोबां जेंना जेंसि जाबोयो आरो होमबा नोंथांमोनथिं दैबाना जाफेरदोंना जाफेराखै
अ नोंथां जोंनिथिंथ' जायाखै इं आरो मोनसे दा सोंथि सोंबावनो नागिरदोंमोन बे दै बानानि
औ सों दे होमबा
जिहेथु दैबाना जानायनि उनाव सुबुंनि जिब जुनार आबादनि खहा जायो नङा होमबा जोंथ' दैबानाखौ होबथानो हाया
नंगौ
खोनादों हेल'
खोनादों नोंथां
औ जिहेथु जोङो दैबानाखौ होबथानो हाया खिन्थु दैबानाजों जानाय- जिहेथु जेंनाफोर जों बेफोरखौ माने खैफोदफोरखौ बोरै होबथानो हागोन। नोंथांआ आंनो खोनथाहरनो हागोन नामा?
औ। बिदि होनोब्ला जेनेबा जों हानायसेबांखौथ' जों मावनो हायो आरोना। बिदिनो खायसे बिलो बिलोमाफोराव जेनेबा बान्दोफोरा बि- दिनो एसे नोरजिया बायहांहां बा जों माने बेखौ अखा हानायनि सिगां एबा दैबाना जेनेबा जागोनखौथ' जों मिथिया नालाय मा समाव जायो बेनिखायनो जा समाव सम दं बे समावनो माने जों खोनानैहाय माने एसे राफोद खालामनानै दोनग्रोनो हायो आरो जाहाथे अखा फैनायनि सिगाङाव आरो बिदिनो जेनेबा दैबाना जायोब्ला बिदिनो जों सुबुंफोरनो बिदिनो जाय जायगायाव दैबाना जादों बे जाय जायगानि सुबुंफोरनो माने जों जाग्रा आदार बायदिसिना रोखमनि हो जा हरनो हायो बेखौ माने होनानै सहाय खालामनांगौ आरो आरो बिसोरखौ जों मोनसे मोजां जायगा बोरि जेरावहाय दै बाना जाथावथाव नङा बे जायगायाव माने बिसोरखौ खौ जोङो संरैखाथियै माने मदद खालामनानै दोनहैनांगौ आरोना जाहाथे उनावहाय बेफोरबादि जानायाव सुबुं माहारिनि जिउ खहा जाया बेनि थाखाय जों माने गोबारै माने बयबो हेफाजाब होलायनांगौ आरो सासे सासेखौ
औ नंगौ नंगौ।
नोंथां होन
नोंथां नोंथां र' ओ जिहेथु ओ माखासे दैबाना जानायनि उनाव दै बानाया गोबां जायगायाव हासार फल' बायदिसिनाबो ओ बुखारना लाबोयो बे जोंनि थाखाय मोजां ना गाज्रि- आरो लोगोसे बालाबो बुखारना लाबोयो।
औ औ औ बेथ' माने जोंनि मा हायाव माबायदि जायो बिनि सायावसो सोनारबाय जोंनि आबाद मावग्रा फोथाराव जुदि दि बाला बायदिसिना बिदिनो माबा लाबोयोब्लाथ' बालायाव- थ' जोंनि आबादफोरा जायाखौनो होनजायो होनबा माने बालाया जोबोद ओरैनो माने जोंनि आबादनि थाखाय खहा गोनां खालामो आरो खाय फारसेथिं होनदों नोंथा- ङा जे हासार बायदिसिना बुखारना लाबोयो होनदों। बेफोर माने जोंनि आबाद फोथार औ आबाद फोथारफोराव माबानानै लाबोयोबाथ' जोबोरैनो मोजां आरो ना नोंथां मानो होनोब्ला जोंनि आबाद फोराबो माने दैबानानिफ्राय मोननाय हासारजों उनावहाय माने गायोब्ला मोजां जागोन आ- ना
औ दे होनबा आं दिनै नोंथांजों रायज्लायनानै
औ
नोंथांजों रायज्लायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय मिथिंगानि माखासे बे ओ जेंनाफोरखौनि सायाव सोलोंनो मोनबाय। ओ नोंथां होनबा एसेयावनो दोननोसै नामा?
औ औ जागोन दे नोंथां होनबा दे।
दे